औ नं
नोंथांआ आंनि गारांखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ‌ औ औ नोंथांआ दायो मा खालामगासिनो दङ?
आङो दायो ओरैनो दं नोंथां?
औ औ आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजोंहाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदों आरो ना नोंथां? नोंथांआ सावरायजागोन ना? औ औ जोङो आबाद मावनाय होनबोला मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ मोनथियो नोंथां
थ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो थ बेबायनो मानि बोथोर लानानै बोथोरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? दायोथ' जोंहा दैज्लां बोथोर जोङो जोंनि आबादारिफोरखौ जोङो माइ आबाद खालामनायखौ जोङो ओ‌ नुनो मोनो औ दायोथ' साब फ्रोमबो माइ आबाद खालामगासिनो दङ दायोथ' जेनेबा गायबाय थानाय सोलिगासि नो दोङो गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दोङो थिग बेबादिनो आङो आबाद खौहाय बोरै खालामो मानि एसे नोंथांजों सावरायनो होननानै सानबाय आरो ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ जोङो आबादखौ जेनेबा आबाद मावनो थाखायथ' जोङो सिगाङावनो जोङो ओ दुब्लिआवहाय हालेवनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
दै थायो आरो जों ओ‌ जोंनि दुब्लिफोराव जोंनिया दै थाबासो जों हालेव नो हागोन नंआबाथ' जोङो आबाद खालामनो हाया दैआनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आबाद खालामनायाव बेबायनो जोङो हालेवना लाग्रोनानैहाय ओ‌ हालेवना लाग्रसिगोन आरो बिनि उनाव जोङो खोनसे हालिवबावसिगोन ट्रेक्टरजों नङाबा नांगोलजों गोदोनि दिनावथ' जोङो नांगोल जोंनो एवोमोन नाथाय दानिया आथिखालनि हो मुगाआव बेहाय माने गोबां जाबाय नालाय बेनिखायनो जों आथिखालनि मुगाआवहाय जोङो दायो ट्रेक्टरजोंसो गोबां नायखौ माने ट्रेक्टर बाहायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनोसै आरो ना
औ औ नोंगौ नोंथां
जोङो ट्रेक्टरजोंहाय एवनानै बेनि इनि उनाव जोङो खामरा होसिगोन खामला होखांनायनि उनाव जोङो माने आरो लोगोसे जोङो हालेवनाल' दोनजाया नङा होमबा जोङो। गायनो थाखाय खोथियानिबो गोनांथि जायो बेबादैनो खोथियाखौहाय। फोनानै फोनो थाखाय जोङो जोंनि न'आव थानाय माइ बा माइ। जायफोरखौ जोंङो बान्दानिफ्राय बा। बेबायदिनो माइ दोनग्रा जायगानिफ्राय जोङो बख'नानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायादैनो जोङो ब ख'नानै लानानैहाय जोंनो बे जेसेबां बिबांनि माइ नांगौ जोङो बेखौ लानानैहाय। बस्थायाव सोनानैहाय जोङो। जोंनि खाथिनि दैसा बा दैस्लुं बेफोरबायदियाव फख्रिफोराव जोङो। फ सोमनानै दोनसिगोन।
औ औ
औ जेसेबां दिन माने माइजलि जानांगौ एसेबां दिन जोङो बेखौ फबनानै। बिदिनो सिक्स देस सय दिन बेफोरबायदि फबनानै दोननानैहाय। सोमनानै दोननानैहाय जोङो बेखौ बो खांनानै लायसिगोन। बेबायदिनो बोखांनानै लायनानै। नाय औ जोङो बिखौ जोङो माइस्लि फोनो थाखाय। बेखौ जों लांसिगोन फोथाराव नङा होमबा? फोथाराव लांनानैहाय। जोङो बेखौ फिसिगोन बेबायदिनो जोङो बेखौ। माइस्लिखौहाय जोङो फोनानै दोनबाल'थ' जायाना नङा होम होमबा नोंथां औ औ। जोंनिथिंहाय जोंनि बे ओनसोलथिंहाय जोङो बे माइखौहाय जोंनिया खोथिया फ नाय माइखौहाय जोंनिया माइज्लि होननानै बुङो आरो ना नों।
औ औ जोंनिखबो माइज्लिखौनो होनो नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो माइज्लिखौ। फोनानैहाय जोङो बेखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय दाउ अमा। सैमाफोरनिफ्राय बा बेबायदिनो मोसौ बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि लाखिनो थाखाय। खौ हेफाजाब होग्रा मोनसे बुस्थुफोरखौ होनानै दोननांगोन नङा होमबा नेट। बा औवानि जेवरा बेफोरखौ होनानै दोननांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेफोरखौ होनानै दोनसिगोन आरो होनानै दोननानैहाय। जेब्ला गोथियानिया। खोथियाया जौनाय बा देरनाया जायो अब्ला जोङो बेखौ फु फोनानै फुहोनानै जोङो बेखौ गायनाय जायो आरोना माइखौहाय। बेबायनो जेनेबा जोंथ' गोथियाखौ फुनो थाखाय जोङोथ' मान सि नांगोन नङा होमबा औ बेबायनो गो थियाखौ फुनो थाखाय मानसि लासिगोन आरो लोगोसे ओ जोङो ओ माइखौ गायनायावहाय जोंनो रुवानिफोरखो नांगोन नङा होमबा जोंनिहाय थिंजाय माइ गायग्राफोरखौ जोंनिसिं रुवानि होननानै बुङो आरोना नोंसोरथिंथाय नोंसोरनिथिंजाय मा होननानै बुङो?
जोंनिखैजायबो सोरबा सोरबा रुवानि होनो बिदिनो हाजिरा गायग्रा बेफोरबायदि होनला बायो आरो नोंथां इदिनो जोंनिखैजाय इदिनो बेफोरबायदि होनलाबायो सोरबा सोरबा रुवानि बेफोरबायदि बुङो सोरबा माइ माइ गायग्रा हाजिरा बेफोरबायदिखौ जों बांसिन बाहायो आरो ओ रुवानिखौहायो सासे सानै बेफोरबायदि सुबुङाल' माने बाहायनाय जायो आरो। जेरावहाय गामि बेयावहायो गोबां मानसिफोरानो माने आलदा आलदा गामिनिफायसो फैनानैहाय मोनसे गामियाव ज' थाफैनाय बेफोरबायदि जायो नालाय जेरै हाबा जाफैनाय बेफोरबायदि आलदा आलदा जायो बेफोरावहाय आलदा आलदा बेफोरबाय‌ बिदि बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ बेबादैनो जोङो रुवानि बा माइ गाय ग्राफोरखौ लानानै जोङो गायसिगोन औ गायनानैहाय जोङो बेखौ गायनानैल' दोनबा जाया नङा होमबा नोंथां जोङो बेखौ जोथ थोनबो लानांगोन बिनि नांगौ जानाय हासार नांगौ जानाय दै जों बेफोरखौ जगायना हैैबाय हानांगोन आरो लोगोस से औ दाउ बा मोसौफोरनिफ्राय जोङो बेखौ माने रैखाथि लाखिनो गोनां जागोन नङा होमबा जोङो बेखौ एफा खस्थ' खालामनानै गायनानैहाय जोङो बेनिफ्राय जोङो फिथाइ मोननोथ' नांगोन ना।
औ नोंगौ नोंथां।
जोङो बेबायदिनो हासारफोरखौ होनानै आरो लोगोसे बे माइयाव ओंखारनाय हाग्रा बेफोरखौहाय जोङो फुनानै होनो नांगोन। नङा होमबा नोंथां? औ औ जोङो बेखौ फुनानै होनानै हाय जोङो ओ बेबादिनो जोङो हेफाजाब ओ माने ओ रैखाथि होबाय हानांगोन आरो ना माइखौ जेसेबांखि जौनाय जायाखै आरोना। बेबादि जोंनि जोंनि बे माइ गायनायनिया जेनेबा ओ मोननाय बा मोननाय बो-बोथोर जाब्ला जोङो बेखौहाय हानानैहाय जोङो बेखौ जोथोन आरो जोङो बेखौ हानानैहाय जोंनि बाख्रिफोराव सोनानै दोनसिगोन बा सोरबा सोरबा फानहरसिगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि आबादल' मावा आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोम नि ओ आबादफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय ओ बेसरनि आबाद सानफ्लावारनि आबाद बेबायदिनो सबाइनि आबाद ओ बेबायदिनो मैथा आबाद ओ बेबायदि ओ बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मानो आरोना। नों-नोंसोरनि नोंसोरथिंनि ओनसोलावहाय मा मा रोखोमनि आबाद मावो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ जोंनिखैथ' जेनेबा बोथोर लानानै बोथोर बेलेग बेलेग आलदा आलदा आबाद मावनाय जायो नालाय नों दाथ' दैलां दैलां सम ओ जोंनिखिजाय एसे माने बोरि हा नङा नालाय जोंनिखौ एसे दै ब' फोरबायदि बेफोरबायदि गोथौ एसे जायगाया बिनि जाउनावहाय जोङो दा दैज्लां बोथोर बोथोरावहायो माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो बांसिन जोंना माइ आबाद बेखौनो मेइन आबाद होननानै जोङो बेखौनो गासिबो माने गामिनि सुबुंफोर बा ओनसोलनि सुबुंफोराबो माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव बिदिनो न'आव न'फोराव जानो थाखाय जोङो एसे एनै मैगंफोरनि आबादखौ मावनानै लानाय जायो। बिदिनो मेसें बोथोरावहायो जोङो बानलुनि आबाद जोगोनार गायनाय जोगोनारफोरखौहाय जों गायनानै आबाद मावो बिदिनो जोंनि जायगायावहाय बांसिन बांसिन बानलुनि आबादखौहायो मेइन होननानै जों बानलुनि आबादखौ मावनाय जायो। जेराव जोङो बेखौहायो जोङो फानहरनाय जायो। गोबां बुरजा बुरजा गायनाय जायो नालाय। बिघा बिघा गायनाय जायो।ओ बिदिनो ओरै ओनसोलावहाय। जोंनि जायगायाव जायगा माने जोंनि जोंनि साइडआव जोंनि ओनसोल साइडावहाय बिदिनो वाटारमेलन बायदि बायदिसिनाफोरखौ गायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो सबाय जोंनि सबाइ आबाद, बेसर आबाद बेफोरबायदिखौहाय जोङो मावो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ। अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो?
औ। जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुं बेबायदिनो फानलुनि आबाद ओ ओ सबाइनि आबाद सबाइ माने ओ बै बेसर बिबारनि आबाद। लोगोसे बेबायदिनो वाटारमेलन, ड्रागन फिथाइ बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ।
जोंनिया जोंनि ओनसोलावहाय बे सबाइ ओ बेसर बिबारनि आबादखौ गोबां खालामनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला जोङो बेखौ बे निफ्राय जोङो थाव बानायनानै जोङो थाव बानायनो हायो ना नङा होमब्ला जोङो आरो बेखौ फाननायजों लोगोसे गोबां रांफोरखौबो जोङो खामायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो जोङो न'आवबो बे बेसरनिफ्राय बेर बेगरनिफ्राय जोङो न'आवहाय बेखौ बानायनानै लायोब्ला जोङो जोंनि लकेल थावखौनो जोङो जानो हायो नङा होमबा।
औ नं
औ जायनि थाखाय जोंनि देहायाव जोबोद मोजां। मानो होनबा जोङो बायनानै थावफोरखौ जाबाय थायोब्लाबो जोंनिया जोंनि देहायाव गोबां माने बेमारफोरफोरा जाग्लोबो आरोना। जेरैहाय जोङो थाव जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया अन्थाइफोरबो जानो हागौ।
औ नंगौ नोंथां।
जोबोद खस्थ'फोरखौ मोननो हायो नाथाय जोङो जोंनि न'आवनो बानायनाय बा गायनाय बेबायदि बेसरफोरनिफ्राय जोङो थावफोरखौ बानायोबोला जोङो बेफोर आरो बे थाव फोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने बेफोरबायदि बेमार आजार बाजार जानायनिफ्राय माने एसे खम होननानै आं सानो आरोना नों थां बेनिखायनो ओ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बे ओ बेसर बिबारनि आबादखौ गोब गोबां गोबां खालामनाय जायो आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय ओ मा होनगोन बेखौ गार'नि आबादखौबो गोबां खालामनाय जायो आरो ना।
औ।
औ औ गार'निखौ जोबोद खालामनाय जायो मानो होनब्ला जोंङो गारफोरखौ फाननानै गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायोना मानो होनबोला गारफोरा जोबोद दाम दा
औ।
औ दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा समायाबो जानानै फैबाय मालाबा रायलायसिगोन।
औ दे नोंथां दे।